हेलौ?
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों खोनादों।
औ नोंथांजों फिन खेबसेबाव रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो गोजोन फुंबिलि समनि नोंथांसिम फिन गा। हाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथां
उह नंगौ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव बा टपिकनि सायाव सावरायनो होन्नानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दा आंजों सम दङ ना सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां
उम नंगौ नोंथांबा जोङो टपिक फारसे जोङो आवगायनोसै नोंगौ जोङो थास' आबाद होननानै बुङोबा जों बयबो मिथिगौ नाथाय नोंथांमोननि थिं जेथि निखि बे थास' आबाद बे थास' आबादखौ नोंथांमोनथिं माबोरै मावनाय जायो? एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां
उम
ओ जोंहा
हाखौ गिबियाव जेनेबा थास'खौ थास' फेंखा फेंखाखौ गायो जोंनिखिजाय थास'खौ गिबियाव जेनेबा मोनसे जायगायाव ज' दोनथुमनानै दोनगोरो आरो इदिनो
ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेनेबा थेक्टरफोरजों खनसे हालौवबाय ओमफ्राय हाखर जावै -जावै गायनाय जायो खोमा आं थास'खौ माने इमान मोजाङै नुवाखै आं जोंनि खाथि खालायाव आं फ्राय माने न'खरनै न खरथाम बा न'खरसेसोल' थास' आबादखौ मावनाय नुनो मोन्दों माने आं ओमफ्राय बिस इनियावबो जेनेबा इमान मोजां थांनानै नायहैनाय जायाखै आरो आं माने गोबां गाया बिसोरबो बिदिनो लाइन मोननै मोनथाम मोनब्रै इफोरदिल' गायो माने ओमफ्राय बेखौनो माने गामिनि मानसिफ्रा बायनानै बिसानिफ्राय माने जाहैयो आरो ओमफ्राय बारा आं इसेबां माबा मोनाखै जेनेबा थास'खौ ओरैनोथ' थास'खौ जोंबो गायो जाहाबो सिगां गायोमोन न'खराव। बाबामोन गायनायखौ नुदों जेनेबा हाखर जावनानै
हाखरखौबो गोथौद्राय जावा ओरैनो हाखर एसे जावल'नानै ओ गायनानै फबना होनाय बेखौ नुनो मोनदों आरो। ओमफ्राय जासिगोन थास' खौ जेनेबा मास मोनथामसो नांगौ खोमा थास' बेदरा थांनो ना नोंथां?
औ।
ओमफ्राय बिनि उनावहाय फानोब्लाथ' जेनेबा थास'आ गासिबो फानजायो। देन्थानिफ्राय लाना बिलाइनिफ्राय लानानै बायो थास'खौथ'। आयथिंनिफ्राय लानानै नंगौ थास'आ बुहुत मोजां मोनसे माबा ओ इंकाम होयो बियोबो गोबां इंकाम होयो। ओ सब बुस्थुखौनो थास'खौ बाहायो जेरै जोंथ' आयथिंनिफ्राय लानानै बेदरनिफ्राय बिबारनिफ्राय दाथ' बिबारनि सम बोथोर फैलायबाय दाथ' मुथाफोरावनो सल्लिस थाखा गाहाम जागोन थास'आ ओमफ्राय आरो देन्थाखौबो फानबावो इनि सायाव आक' बिलाइखौबो बि थरय जायो जोंनि मानसिया थास' बिथ्रय ओमफ्राय आरो बेदर बेदरनि दामाबोथ' दा गिबि गिबि बरननो हायोबा गोबां दामसिन थाङो बेबो साथि सुत्तुर आसि थाखा गाहामसिम थाङो। गिबि गिबि बरनग्रोनो हाब्ला। स मोनसे मोजां ओ आबाद बेबो जेनेबा बुंनो थाङोबा। बेनिफ्रायबो जों गोबां बिबांनि गायोब्ला इनिफ्रायबो जों गोबां रां मोननो हागोन। थास'निफ्रायबो बेनो जेनेबा थास' नोंथांमोनहा ओ मोननिखैबो बे थास' आबादखौ मावो नामा मानसिफ्रा गोबाङै?
नंगौ नोंथां औ नंगौ नंगौ नंगौ। थास' आबाद होननानै बुङोबा दिनै जोंनि बर'फोरनि थाखायबो मोनसे आबाद होननानै बुंनांगोन। जाय आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावो नङा होमबा? नंगौ। जोङो थास'खौ जोङो गायो। बै गायग्रा थास'खौ जों मा होनना बुङो आसिना थास' होननानै जों बुंनाय जायो।
ओम
आसिना थास'खौ जों गायो। थिग बेबायदिनो जोङो हाग्रायाव मोननै थास' होननानै बुंङोबा जोंहा मोननै जादनि जोङो थास' औ मोननाय जायो जायखौ जोङो थास' गोसोम होननानै बुंनाय जायो आरो लोगोसे थास' गुफुर जोङो मोननै जादनि जोङो जों हाग्राय हाग्रायाव जों मोननाय जायो। नोंगौ जोङो थास' होननानै बुङोबाथाय थास'आ मोनसे जोबोद मोजां मोनसे बियो बेसाद होनाना बुंनांगोन एबा थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोखौनो जोङो जोङो जाजा जानो हायो। एबा जोङो थासप'तनि मोनफ्रोमबो बाहागोआव जोङ गसिबो तास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोआ। खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
खोनादों नोंथां।
नंगौ थास'नि मोनफ्रोमबो
नोंथाङा बुंबाय थालाय खोनादों आं।
थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोआनो जाजाजोबो जेरै बुंनो थाङोब्ला थास'नि जेथनाखि बेदर बे बेदरखौबो जोङो
औ
जोङो फाननाय जायो।
ओम
एबा जोङो खायसेबावबो जानो गायो बिदिनोङो जाजायो होननानै बुङोबा जेरै थास'नि बेदराव बे जाजायो बेफोरबायदिनो थास'निफ्राय जोङो दाथ' दैज्लां मोथोर बे दैज्लां बोथोराव जोंहा थास'निफ्राय आथिं ओंखारो थास' आथिं होननानै बुङो जायखौ बेखौबो जोङो जानो हायो थिग बेबायदिनो थास'नो जिथनोखि बिबार बे बिबारखौबो जों जानो हायो। लोगोसे थास'नि मोदोमारि बिलाइ बे मिलाइखौ जोङो अमानो रुनानै होनाय जायो मानो होनबा जिथु दा दैज्लां बोथोर। दैज्लां बोथोराव जोङो माखासेयाव। अमाफोरनो माखासे आदारनि जोबोद प्रब्लेम जानाय नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
बेफोर प्रब्लेमाव माने जोङो बे थास'खौ जोङो हानानै जोङो अमानो रुना होनाय जायो। नंगौ जोङो जेनाखि नोंथाङा बुंदों थास'नि जिखिनि बे दाद दैज्लां बोथोर बे थास'ल बिबारा जोबोद दाम होननानै नोंथाङा फोरमायदों एबा थास'नि आथिंङा जोबोद दाम होननानै नोंथांखौ फोरदों। नंगौ जोङो थास'नि जुदि जोङो बागान बानायब्ला जोंहा गोबां प्रफिट जायो अब्ला जोङो थास' गायोब्ला जों बहुत प्रफिट जायो होननानै बेसिम बुंनांगोन। मानो होनबा थास' जुदि जायो जोङो जुदि गायोब्ला जोङो थास'खौ जोङो फाननो हायो जावनानै जों फाननो हायो जेब्ला जोङो थास'खौ जोङो जुदि
बेदरखौ जों दा बर'नो हायोबा जिथुखि नोंथाङा फोरमायदों गोबां दाम मोनो होननानै। बुंदों आरो जायखौ जोङो गुबुन जायगायाव जों ओ दिनैनि दिनाव माने साप्लायबो हरनो हायो लोगोसे जों थास'खौ। आरो जोङो गोबां दामबो नोंथाङा जिथु फोरमायदों बाजि द'जि गाहाम दा जिथुनाखि मोनो होननानै नंगौ दों नाथाय जोङो थास'जों लोगोसे जों थास' बेदरजों लोगोसे जोङो थास' बेदर फाननायजों लोगोसे जोङो नैबे थास' बिबारखौ जोङो बे बागाननिफ्राय जों फाननो हायो मानो होनबा जिथुनाखि बे थास'नि जिनो जाय-जायखौ बुङो आसिना थास' बे आसिना थास'नि जेथुनोखि माबा बिबार बारनाय बा माखासे आथिं बेफोरो थांनाय बेफोर एडभान्स जायो मानो होनबा जोंनिनो लकेल थास' जायखौ आं बुंदों। हाग्रायाव मोननाय थास' जेरै थास' गोसोम थास' गुफुर बैफोर थास'आ दा बिबार बारथ'नाय जाय बिबार बारनायनि महर लाथ'वाखै बा बिबार बारसिगोन अबा खायफा खायफा बिबार बारबाय। नाथाय जोंनि नैबे न'आव गायनाय थास' आसिना बा इफोरो इफोरो माने दा बिबारखौ बारनाय जाजोबबाय आरो बे बिबारखौ बारजोबबाय जायनि जाहोनाव दा जोङो खानानै जोङो दा बागाननिफ्राय जों खानानै जों फाननो हायो थास' आथिंखौ जों फारानै फाननो हायो। आरो साननैसो उनाव जों थास' बिदरखौ जों जावनानै फाननो हायो थिग बेबायदिनो जोङो थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोखौनो जोङो बे थास' आबादनो बो जोङो मोननो हायो आरो जोङो मोनफ्रोमबो थास'नि मोनफ्रोमबो उम बाहागोनि जोङो रां खामायनो हायो होननानै बे समाव बुंनांगोन नंगौ थास' आबादजों जों गोबां लाख लाख रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों एबा जोङो मिथिनो मोनदों थास'आ गोबां मेहेर मोनसे जोबोद मोजां बुस्थु बेयो गाम थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोखौनो दिनै भेलौ होनांगोन जोङो मानो होनबा थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोखौनो दिनै मोनसेबो गारनाङा गासिबो बाहाग खौनो जों जाजोबो नोंगौ थास' आबादखौ जोंनि एरियायाव जोबोद खम मावो। बा जोंनि ओनसोलाव नाथाय जोङो जोंनि खाथि खाला अरुनाचल फोराव थाङोबाथाय जोङो गोबां थास' आबादखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो थास' आबादखौ जोङो मावनांगौ मानो होनबा थास' आबादाव जोङो गोबां रां आरजिनो रां आरजिनो हायो बा नोङो मा नो होनोबाथाय थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोखौ बाहागोखौनो जोङो मानो फाननो हायो नंगौ जोङो थास' होननानै बुङोबा थास'नि जि बिबार बे बिबारखौबो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो जानो हायो जेरै जों बेखौ फोराननानैबो जानो हायो एबा जों खोनानो मोनदों बा खायसेफोरा फोराननानै बेखो आसार खालामनायबो जों नुनो मोनदों एबा खोनानो मोनदों नंगौ जोङो थास' बिबार होननानै बुंबा जोङो थास' बिबारखौ जों अमा बेदरजों जानो हायो दाउ बेदरजों जानो हायो जेरै जों जोङो ना फोरदों जानो हायो आरो थिग बेफोरबादिनो थास' आयथें होननानै बुङोबा जों बेबायदिनो अमा बेदर दाउ आयथिं बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि जोङो बेदरफोरदों जोङो जाजाजोब जानो हायो। बेबायदिनो थास'खौबो जोङो बेदर फोरजों जों जानो हायो। थास' बिथरि बेफोर थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागखौ जोङो थास'नि जायखौ जों बिथराइ होननानै बुङो बे बिथ'राइखौ जों जाजाजोबो नंगौ थास' आबादखौ जोङो माबायदि मावो होननानै बुङोबा जोङो गिबियावनो जोङो हाखरखौ जावना लागोरनाय जायो। हाखरखौ लाखां जावना लागोरखांनायनि उनाव बे बेफोरबायदिनो‌ जोङो थास'नि जिथुनाखि फें होननानै बुंनांगोन आयथें बे आयथेंखौ जोङो मोनसे मोनसे जे जोङो एसे बे दिसटेन गोजान गोनांआवनो जाबाय नों एसे आरो से से फुटसो गोजानाव जोङो थास'खौ जोङो गेसें गेसें होनांगोन। मानो होनबा खाथि खाथि होबाथाय माने रोदायफ्रा एसे बाराद्राय जायो बेदरा थांनो नागिरा। बेनिखायनो एसे गोजान गोजान होयोबाथाय मानो होनबा रोदा बेदर थांनायाव माने उसुबिदा जाया बेनि थाखायनो एसे‌ एसे गोजान गोजान होयोबा मोजां जायो। जायनि जाहोनाव जोङो बेदरखौ बांसिन मोननो हायो बेनि उनाव जोङो थास'खौ जोङो। गोजान एसे जों गायखांनायनि उनाव जोङो बेखौबो जोङो। मानो माखासे जोङो जाबोर होनाय जायो माखासे जोंनो। जाबोर मानो होनबा जिगाबानो होन थोरि सेवनायफोर माखासे जोङो जाबोरखो होननानै जोङो। होनाय जायो मानो होनबा जों थास'आ रज' बोनायनि जाहोनाव रज'बोनायनि जाहोनाव। हाग्रो होखांनायनि उनाव जों गयै माखासे जोङो थास जेब्ला गोजौ जाबोगोन। जोङो माखासे हा जाबनांगौ जायो हा जाबखांनायनि उनाव बे थास'आ जोबोद‌ मोजाङै जागोन आरो माने मोजां लामासिं जाबावसिगोन मानो होनबा बे थास'आ मा होनो देरबोसिगोन जायनि जाउनाव बे बियो ओंखार बोसिगोन बिबार ओंखारबोसिगोन बेदर थांसिगोन। आरो मा होनो जोलै बारायसिगोन होमबा जोलै बारायसिगोन फांसेनि फांनै फाथां ओनो महर लाबासिगोन। जायो बेखनो जोङो बेखौ जोङो जावनानै जोङो जोङो फानहैनो हानाय जायो आरो दा थास'खौ बेफोरबायदिनो जोङो थास'खौ जोङो फानहैयो। फाननानै दा दिनैनि दिनावथ' जोबोद जों थास' फाननायनि माबा एसेबो मा होनो प्रटेकसन लानांगौ गोनांथि होयो जोंहा गोबां जायगायावनो दिनै जोंनि खाथि खाला जागाफोराव गोजान गोजान जागाफोराव दिनै थास'आ साप्लाय थाङो जायनि जाहोनाव जोङो थास' आबाद मावोब्लाथाय जेबो जिगा-जिंगाजों सिनांगौ जाया बे जोबथारनाय बेलायाव थास' आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
जोबोद मोजां दा सावरायबाय थास' आबादनि सायाव बेखिनियानो जागोन। आंबो इसिबां मिथिया जेनेबा जागोन अब्ला नोंथां नोंथांजों बिराद मोजां मोनबाय सावरायनानै।
उम नोंथांजों बे थास' जोङो दसे समनि गेजेरावनो नोंथांजों थास' आबादनि सायाव गोबाङै सावरायबाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय आरो इयुन समाव नोंथांजों बेबायदिनो सावरायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।
जागोन नोंथां।